हेलौ औ नोंथां नोंथांजों आङो मोनसेल बाथ्रा रायज्लायनो होननासो फन हरनाय जादोंमोन आरोना।
औ औ नोंथां औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा एसे ओ नोंसोरनि ओनसोलनि बर'फोरनि न'खरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
माबा नोंथां जोंना बर' सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरनि न'खर होनना बुङोबाथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा न'खरखौ माबायदिहाय सालायबोदों होनोब्ला
औ
फोरा गोबां सुबुंफोरानो आबादारि बा आबाद मावनानैनो जोंना न'खरखौ सालायबोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बेबायदिनो जोंनिया आबाद होनोबाथ' जेला बर' सुबुंफोरा माइ आबादखौनो जोबोरैनो बा बांसिनै जोङो मावनायफोरखौ नुनो मोनो आरोना औ बेबायदिनो जोंनिया माइ आबादल' नङा गुबुन आबाद फोरखौबो मावनानै बेबायदिनो जिउ राहाखौ सोलिबोगासिनो बेबायदिनो गोबां गोथां मैगं फोरनि आबादफोरखौबो मावबोदों बा मावनानै नखर खौ सालायबोदों आरो जोंना आबाद मावनो माबोरै मावबोदों होनोब्ला जोंना गोदोनिफ्रायनो न'खर न'खर जोंनाया मोसौ हालिसो थाखाथारो। बे बादिनो न'निनो मोखौ हालिसेजों जोंना न'आव जा एसेबां एसे एनै हा दं बेजोंनो जोंना ओ नखर न'नि हाफोरखौ ओम एवनानै मोसौजों हालेवनानै मोजाङै एवना लानानै एबा दै सारनानै जोंना माइफोरखौ बिदिनो बा खोथियाफोरखौ फुनानै फोनानै गायनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरोना।
गोबां गोथां मैगंफोर गायबोदों जेरैहाय जोङो भिन्दी लेस्रा
औ
ओ जोगोनार बेबायदि रोखोमनि गोथां मैगंफोरखौबो गायनानै न'खरफोरखौ जेनेबा बिदिनो सुंथाबोदों आरो बेनि अनगायैबो हौवा सुबुंआल' नङा हिनजाव माहारिफोराबो गोदोनिफ्रायनो सि जोम दानानै एबा न'खराव जौ जौ संनानै दा बिदिनो सि जोमखौबो हाथाय बाजाराव फाननानै
औ
न'आवनो गावब गाव गाननो थाखाय सि जोम दाना गाननानै बेबायदिनो जोबोर रांखावरिखौ जेनेबा फसायबोदों आरोना ‌। आरो बेबायदिनो जोंना सेरेब सावनाय हुदायाबो गोदोनिफ्रायनो दोङो बेनि खायनो जोंना बर' सुबुंफोरा एबा बर' हिन्जावफोरा जोंना बिदिनो सेरेब सावनानैबो फाननानै जोंना जा एसे रां मोनो बेखौ न'खराव जेनेबा जा नांगौ जायो बेफोरखौ जोङो लाबनानै नखरखौ सालायबोदों आरोना बेनि अनगा यैबो जोंना गोबां सुबुंफोरानो गोदोनिफ्रायनो न'फोराव आबाद गैयाब्लाबो गुबुनाव दाहोना रुवाथि थानानैब्लाबो न'खरखौ सालायबोदों आरोना बेबायदियैनो जोङो बर' सुबुं न'खरफोरखौ जेनेबा सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथाङाबो बुंनो हागोन हागोन नामा गोदोहाय एबा आथिखालाव माबायदिहाय बर' सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरनि थासारिया माबायदिहाय सोलिदों
औ हागोन नोंथां ओ गोदोनि दिनावथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनिया गोदोनि दिननि न'फोरा मा होनो थोरिनि लुयोमोन आरो नोंथां थोरि आरो प्लास्टिकनिबो थानाय नुनो मोनोमोन बिदिनो दानियाथ' आरो थोरि आरो थोरिनि प्लास्टिकनि न'नुनो मोनलिया दानिया जों बांसिन थिंनि बेबायदिनो बाला सिमेन्ट अन्थाइजों बानायनाय नुनो मोनो आरोना फाक्कानि बिलदिं बिदि बायदिसिना न'खर बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो गंसे न'खर दानो थाखाय मा होनो बिमा बिफा बिब' बिनानाव बिदा बिफं बिदिनो गासैबो अनलायनानै थानांगौ आरोना नोंथां अनलायनानै जायोब्लासो गंसे न'खर जानो हायो गंसे न'खराव बिदा बिफं बिब' बिनानाव बिमा बिफा बिदिजों गंसे न'खर जायो नङा ओमबा नोंथां आरो गंसे न'खर होननो थाङोब्ला जोंङो गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो आरोना बिदिनो ओंखाम संनो थाखाय खान्था ओंख्रि संनो थाखाय साराय बिदिनो बायदि बायदि आगजु नांगौ जायो आरोना जोंनो दै दोननो थाखाय आरो जोदौ बायदिसिना बेफोरखौ जोंनो नांजोबगौ आरोना गामि ओनसोलाव न'खर बुंङोब्ला दाथ' जोंङो आबाद मावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो मा होनो अमा फ्राय हाखर फिसारि सोरबा गय बागान बिदिनो बायदिसिना गावबा गाव मोनसे खामानि मावनानै न'खरखौ सोलिगासिनो दंङो आरोना आरो जों हिन्जाव माहारिफोराबो फिसाया जेब्ला खामानि ओंखारलाङो अब्ला माने जमा दायथ'आ जाबाय गथ'फोरखौ नायनाय आरोना गथ'फोरखौ जोथा जोथोन लानाय न'खर सामलायनाय बेफोर हिनजावफोरनि खामानि आरोना आरो न'खर खामाय जों लोगोसे हिन्जावफोराबो बिदिनो अमा बोरमा अमा बोरमा दाउ बिदिनो मोसौ बायदिसिना फिसियो आरोना ओरैनो थाया हिनजावफोराबो बेफोरखौ फिसिनानै थाइसे थाइनै रां मोनो बेफोरजोंनो न'खराव संथानो नो थाखाय मा होनो फैसाखौ जेनेबा अमा अलनो फाननानै न'र संथानायाव गोनांथि बे मुवा बेसादखौ बायो आरोना बेफोर बे जादों न'खरखौ बर'फोराथ' बिदिनो अमा दाउ मोसौ बेफोरखौ बांसिन फिसि फियो आरोना बर' हिन्जावफोरा आरो सि दानानैबो रां खामायनो हायो आरो जौ जौ बायदिसिना फिसिनायखौ नुयो। दंङो आरोना जौ बानायो नोंथां खोनादोंना
औ औ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों
आरो मा नोंनियाथ' आरो दा बर'फोरा बिदिनो माय मायदि आबाद मावनानै जायो आरो ना दा पटल आबाद बिदिनो थास'नि आबादबो मावनानै जायो। बायदि बायदि आबाद मावोना आरो गय बागान बिदिनो नोंथांमोनथिलाय गय बागान दंङोना गैया नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदि नोंथांङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंना बर' न'खर न'खरजोंनो गय फाथै थै बेफोरखौथ' जों नुनो मोनखायो। बेबायदिनो जोंना आथिखालावहाय जोंङो आगोलनिहाय जोंङो फांसे फांनै बिदिखौहाय नुनो मोनामोन नाथाय दानिया जों जोबोरैनो बिघा बिघा गय बागान थानायखौ जोंङो न'खर न'खर नुनो मोनो मानोना गय बागान बागान गायनायाबो मोनसे बिजनेस गय फाननानैबो जों जोबोद रां खामायनो हायो। बेनिखायनो जोंना बर' सुबुंफोरा जेनेबा बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि बिजनेस खालामनानैबो न'खरफोरखौ सालायदों आरोोना जोंना बर' न'खर होनोब्लाथ' जोंना जिब जुनार फिसिनायाबो बयनिबो न'खर न'खर थाखायो जेरैहाय जोंना मुद हालिसे बयनिबो न'खराव जों नुनो मोनो गोदो फ्राय आरो जोंना अमा मासे आथिखालावथ' जमा अमा मासे एसेल' नंङा जोंनिया मानै माथामाव लायो जों फिसिनायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायै बिसना गोबां जिब जुनार दंबयो जेरैहायसना बोरमा दाउ हांसो फारौ बेफोरबायदिबो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ जेनेबा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। ना बेबायदिनो जोंना बेल' नंङा गोदोनिफ्रायनो जोंना सेरेब बा जुमाय सावनानै जोंना जेनेबा न'खर नखर नरबो एसे एनै लोंखायो नालाय बेनिखायनो जोंना जेनेबा जोङो बेदिनो फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना बिदिनो नखर सलायबोगासिनो आरो बेनि अनगायैबो बर' हिन्जावफोरा सि दानानै गावबा गाव नखर दानानै जेनेबा दखनाफोरखौ सानफ्रोमबोनि बाहायनो थाखाय दाना लायो। जेनेबा बाजारफोरनिफाय खुन्दुंफोरखौ लाबानै न'आवनो गाननो थाखाय दख'ना थग्रं बा द दख'ना लांगा बेफोरबायदि दख'नाफोरखौ दानानै गानना लायो आरोना।
औ नंगौ
बे बिदिनो हौवाफोरनि थाखायबो जोंना हिन्जावफोरा गामसा दाना होयो आरो गोबां हारसाफोरबो दायो आरोना। आरो बेनि अनगायैबो जोंना फाननानैबो सोरनिबा एफिनिफ्राय रां खामायनो हायो। जोंना गावनि नांगौखिनिखौ न'आवनो दाना लाखिनानै बेनि बुरजा दानानै जोङो फाननोबो हायो आरोना फाननानैबो जोङो रां मोननो हायो। नाथाय जोंनो आथिखालाव जोङो ओमफाय बेफोरबायदिखौ जोङो बारा नुनो मोनलिया। जोंना आथिखालाव गोदोहाय जोङो थोरिनि न' नुनो मोनो। नुनो मोनोमोनब्लाबो आथिखालाव जोङो गुबुन गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ नुनानै जोंबो जेनेबा इथा सि मेननि न' लुग्रा जाबाय आरो इथा सिमननि न'आ गोगोम जायो थोरि नि न'निसाय बेनिखायनो इथा सिमेनजोंबो न' लुनायफोरखौ जों नुनो मोननाय जाबाय आरो ना आरो बेनि अनगायैबो जोङो आथिखालाव गोदोर गोदोर बिजनेस मावनो रोंनाय जाबाय जेरै जोंहा अमाफोरखौ मासेल' फिसियोमोन दानियाथ' जोंना अमानि फार्म खुलियो जेरै हाय जोंनिया औ जेरैहाय जोंनिया जि बा नैजि था जोङो मो मोखौआनो जा अमायानो जा जोङो लाखिना फिसिनानै गोदोर गोदोर बिजनेस खालामनानै जोङो रां बुरजा बुरजा खामायनो हायो आरोना
औ
बेफोरबो मोनसे न'खर सलायनाय बा न'खर सुंथाबनो थाखाय मोजां खामानि एबा मोजां आदब आरोना बेबायदिनो जोंना बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो नोंथां होनबा जोंना समाबो जायाखै नङा समाबो जाबाय होमबा जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखि थ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां एसेयावनो गोजोन्थों
औ